अ खोनादो दे।
ओ ओ मा खालामदों? होनानिया।
दङ दे बिदिनो जिरायनानै।
ए आंबो दङो इदिनो। ए
मोजाङै खोना दोना दा?
ओ ओ देबार खोनाबाय। एसे माने अखा हाबाय दं नालाय ओंखाय नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों आरो। बोथोराबो गारजिमोन ओमफ्रायो दिनैनि सावरायनाया इदिनो दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायलायनसै।
बिदिनो आब'आ जेनेबा माबे माबेयाव दावबायहैखो माबेयाव बेरायहैखो खोनथालांदो खेबसे। ओं
आंथ' इदिनो सिक्किम रायजोआवहाय बेरायहैबाय। सिक्किमाबो माने ओ सिक्किमनि माने बेरायनो गोनां बहुत जायगा दं सिक्किमावबो। साहा सिक्किम आरो खोला सिक्किम जाहैयो। जोङो साहा सिक्किमाव थांदोंमोन जानांगौ। आंबो बारा गोसोआव गैलायलांला। ओमफाय नामफोरखौ माने बारा गोसोआव माने मोनथियासै आरो आङो बेरायहैदोंबाबो।
ओजोंहाय गामि आनसोल ना टाउन ओनसोल?
ओ बेयावहायो गामिबो दङो ओमफाय आरो गेंटकाथ'क आथ' राजथावनि जाहैबाय नालाय सिक्किमनि राजथावनि ओमफाय बेयो बेफोरबायदिनो बिसोरनि जानाय थानाय बहुत मोजां आरो बहुत मोजां आलासि सोंनाय बेफोरबो माने जोबोर मोजां।
मोजां जायगाया जायगाया गुसु ना गुदुं?
ए जायगाया हाजो जायगा नालाय बेनिखायनो माने बोथोरा बिनि जि बार हावा बेयो गुसु जानानैनो थायो आरो जोमैनि गेजेराव थानाय बायदि मोनो सिक्किमाव थांबोला।
सिक्किमाव सिक्किमनि खावसेफोराव जेनेबा बिदिनो दंफां लाइफां थायो इफोराव ओरैनो जाग्रा फिथाइ सामथाइफोरनि मायबा दंफांफोर नुनो मोनो नामा?
जोङो जों बेरायहैनायावथ' बिदि फिथाइ सामथाइनि बिफां नुवाखैमोन जानांगो जों थांनाय समावबो बिदि फिथाइ थायनाय समाव थाङाखैमोन जानांगो जोङो आं बार रा गोसोआव गैलायलांला थांनाय समखौहाय
फोराबो हो
दैमाफोर दङ आरो ना!
दैमा औ औ दैमा दङो। मा अ दैमानि नामख खौ आं गोसोआव गैया खिन्थु दैमा मोनसे बारनानै थांनांगौ आरो गिदिरथार दैमा। ओमफायो जोङो गुवाहाटिनिफ्रायो निउ जलफायगुरिसिम थांदों नालाय ओमफाय निउ जलफायगुरिनिफ्राय गेंटकसिम बेयाव माने बेस सिम जि लामा जि ओ जायगा बेखौ माने हाजो बारनानै हाजो हाजो बारनानै हाजो बेफोर बायदि आरो। माने मोनसे हाजो बारनानै मोनसे हाजो बे फोरबायदि थांनांगौ।
आब नोंसोर जेनेबा गौहातिनिफ्राय निउ जल फायगुरिसिम जि थांदो बुंदो बिलिखो नोंङो ट्रेनजों थांनाय ना गारिजों थांनाय ना माजों?
अ जोङो न'निफ्रायो बास जों थांबाय गुवाहाटि सिम ओमफाय बेनि फाय आरो ट्रेनजो ओमफाय आरो स ससे खोहाय गारि फिसाजो थांबाय।
जोंङो जेनेबा थांबा मादो थांनाया साबसिन जागोन जेनेबा नोंनि बायदिबा?
ओ दावबायनाया जिहेथु दावबायनाय होनोबा जोंङो गोजान लामा बा जायगा मिथिंगायारि जायगाखो नायलांनानै मोजां मोनो नो ङामबा। बेनि थाखाय माने थाबनो मोनहैनायखौ नायनांङा आरो। ओ इदिनो लासै लासै थांनायखौ आंङो मोजां होननानै सानो जों दा जेरै सा थांदो। ससे गारिजो ससे बास जो सस बे ट्रेन जों ससे गारि फिसाजो बि फोरबायदि थांनाया साबसिन आरो। अला माने दावबायनायनि गोजोननायखौ बांसिन ला नो हायो। गारि फ्रावबो आरो बेले बेले मानसिफोर जो लोगो मोनबा रायलायलायनो माने मोजां नांङो आरो बेफोरनि थाखाय अ अ जायगाफोरखोबो नुलांङो बेफोर बायदि ओमफाय नानिया मा माबे माबे जायगायाव बेरायहैखो?
अ बि थांफेराखै आब'हाव नो जेनेबा जोंङो शिलं बिदिनो माबाफोराव ओरै थांफेराखै दा।
ओ
बिदिनो खाथि खालायाव थांदों।
ओ ओ खाथि खालानि पार्कफोराव।
जायगा दं
दारागाव‌ ओमफ्राय बिदिनो जोहोलावफुरि इदि इफोरबायदि फिसा फिसा पार्काव थांबाय बेफोरखौथ' गासैबो मिथिखायो नो
ओफाय नख न'खरजों थांनाय ना लोगोफोरजों थांनाय?
थांनानै लोगोफोरजोंबो थांनानै मोजां नाङो थेवबो न'खरजों थांनायनि खुसियानो एसे आलादासिन जायो आरोना। न'खरनिजों थाङो।
उम उम
मन्दिरफोराव थाङो उम
ओ उम जोंनाबो खाथियाव दङो नांब्लां। भुटाननि जि गेट थानो भुटान गेट बेखै जाय भुटनाव हाबहैनाय गेटाव बैयाव
आङो नामलां सिमथ' माने गेटनि सिङावहाय हाबहैनो मोनाखै। गेटसिमल' थांनो मोनदो आरो। उम ओमफ्राय मानास बेरायनो फैफेराखै नानिया?
मिथिनो नांगौ गासैनि
मानास हाग्रामायाव इदिनो बुहुद ओ मै गान्दा दाउराय मैदेराथ' थाखाथारो। एफोरफोरखौ नु नुयो आर
दा मबाइलफोरावनो नुनाय नुबाय आरो मबाइलफोरनो नुबाय नालाय थेवबाबो गाव थांनानै नायहैनाया एसे आलादा जायो।
ओ ओ। उम मबाइलफोरावथ' नुन औ मबाइलाव नु- नाय आरो मोगथां माने मेगनजों नुनाया एसे आलादासिन जायो आरो।
दावबायनायाबो मोनसे मुलि बायदि आरोना देहानि थाखाय
फोराबो थाजिम नाङो
ओम
नङा होनबा
ओम
ओम
बिख जग र थ न ओरैनो थाबाय थानाङा आरोना सम सम इदिनि बेराय नांगौ बेरायनाया दावबायहैनायाबो सानफ्रोमबो नङा मालाबाबो जेराव ओम जेनेबा फोराव बिदिहाय थांनांगौ न' सिङाव थाबाय थाब्लाबो बो जेनेबा बाहेर बाहेर सोरनि माबाखौ गियानखौ मोनाना मिथियो ओमफ्राय ओरैनो हाल साल बेनिख बाहेरावबो एसे
ओम बेरायनो थांनो होनबाबो जाया समनिबो आंखाल जायो आरो गोबां
आब'आ ओरैनो आब'आ ओरैनो अनगाय गुबुन बेलेगाव थांफेराखै ओमबा
बेलेगाव बिदि थांजाया खै बेरायनो माने स समनिबो आंखाल जाहैयो जोंना ओ समनिबो आंखाल जाहैयो बेरायनो थाखाय बेफोरबायदिनो आरो बेलेग ओ असुबिदा थाहैयो गुबुनाव असुबिदा बिदिनो न'खरनिबो असुबिदा बेफोरबायदिहै
माने समखो इदिनो गोरोबा गोरोबा जाहैयो आरो बेरायनो थांनो ओंखारबाबो उनफोरावहाय थांगोन। ओमफ्राय नोङो बांसिन माजो बेरायनानै साबसिन मोनो बासजों ना ट्रेनजो?
आङो बेरायना मोजां मोनो जोङो गारि एक्सट्राके लाना थाङो। लोगोफोरदो बेरायबा स्कुटिफोरदो थाङो आरो स्कुटि थांनानै मोजां मोनसिनो
ओम ओम
थांबा बिदिजों जायोना आरो लावउखार ओंखाम जानाय थांबा इदिनो बायदि बायदि बुसथु लाना थांनांगोना बन जिगाब माइरं-दैरं गासिखौबो बेजोंनो बिदियाव थांबा आरो गारि लाना थांनांगो
ओम ओम बिदिनो आरो लावखार ओंखाम जाहैनाय होनबा हारसिं जोस' जाया नोङा होम बा लोगोफोराबो सम गोरोब होनांबाय बेफोरबायदि ओं
मा होनदो?
लावखार ओंखाम जानायनि माबेयावबा थांफेरबायना?
ओ लावखार ओंखाम जानायाव ओ जोङो बगामातियाव थांबाय बगामा थियावनोल' थांनो मोनदो आङो खेबनै जोंनि लोगोफोरजों बगामाथियावबो बहुत मोजाङानो ओमफ्राय बेयाव माने नोङो बासजोल' थांजायो आरो बास नङाबा माने गारि फिसाजो बेयाव ट्रेनजों थांनायनि माने माबा गैया
औ
बास नङाबा ट्रेन आबा सरि ओ बास नङाबा गारि फिसा गारि निजा गारि
नंखाय नखाम जानाय थांबाबो जेनेबा बिदिहाय उम लावखार ओंखाम जाग्राफ्रा जाग्रा जायगायाव थांनानै नोङो जेनेबा ओरैनो सावगारि सावगारि जेनेबा बिदिनो माबाफोरफोरखौ सावगारि सेबखांनानै मोजां मोनो ना ना लावखाराज ओंखाम जानो थांनानैल' जानानैल' मोजां मोनो?
ओ सावगारि ओ ओ सावगारि खेबखांनाय हुदायाथ' आंनाव गैया आं मोजां मोना ओ आं माने आंनि मेगनावनो गासिखौबो माने सेबखांनानै लायो आं मो जां नाङो बिदिनो गोसोखांनानै जेनेबा लोगोफोरनि महरफोरखौ गोसोखांनानै जों माबायदि रंजादोंमोन बेफोरखौ माने गोसोखांनानै मोजां नाङो माने सावगारियाव जि सेबखांनाय बेनिख्रुयै माने आं बांसिन गोजोननायखो बेयाव मोनसिनो आरो मेगनजों नुनानै जि गोसोआव लाखिनाय बेखौ
उम
थाबाय थाबाय दे आब' फोरबो